औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा? औ ओ नोंथाङा एस से सम दंब्ला जोङो औवाखौ मा मायाव ओ खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां औवाखौ जोङो मा मा खामानियाव। खामानियाव बाहायनाय जायो औ।
औवखौथ। ओरैनो जोङो गोबां बां।
औ।
खामानियाव जोंनि न'खरफ्राव। बाहायो नङा होम
औ नंगौ नोंथां औ औ।
बो माने सुबुंफ्रानो गावबा गाव न'आव। फोरनिफ्राय थाग्रा न'निफ्राय लानानै।
औ।
आरो गोबां बायदिसिना खामानियाव औवाखौनो बाहायबोदों नाथाय। दानि गोदान जुगावथ जों औवाफोरखौ बांद्राय बाहायनाय। फोरखौ नुनो मोनाखै गोदोनि समाव इन्जुरफोर बा उखुमफोर होनायावबो। बे औवायानो होयोमोन बेनि सायावसो। थुरि जिगाब माबा माबिफोरखौ होनाय जायोमोन थिंबाबो। आरो साइदाव।
औ।
नोङो बेरा दु योमोन नङा होमबा गोबां न'फोराव बेफोरबायदि बाहायोमोन आरो। आरो बेजों लोगोसे माने औवा होनोबा जों माने मा दंबावोमोन गोबां बिदिनो न'खराव नांगौ जानाय जेखाइ खबाइ ना गुरनो थाखाय आरो बिदिनो ना हमनो फल'फोर आरो बेजों लोगोसे खखा बिदिनो ना सा ग्रा सेन जायखौ बरुन होननानै बुङो गोबां बायदिसिना आरो आरो बिदिनो माने औवाजोंनो माने माखासे नोंनि औवाखौनो रुवाफोरनि देन्था।
औ औ औ नोंथां।
औ आरो खदालफोरनि देन्था सिखाफोरनि बे हमग्रा आखाइ देन्था। गासैबो जोंनि औवाया गोबां। गोबां खामानियाव बाहाय जायो आरो आरो गोनांथार मोनसे औवानिफ्राय आरो बानायबावो। होननानै बुङोबा। जों जाय लेखाखौ फरायो बिजाबखौ फरायो। औ बेबोथ' औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोना बेखौबो बेबायदि औ औवाया थारैनो। गोबां जों मानसि माहारिनि माने खामानियाव गोनां। बिफां होननानै आं बुंनो हागोन आरोखि औवाखौ दा। गोदोनि समावथ' गोबां औवाखौ गावनि आखाइजोंनो माबा माब बि बानायनानै बाजारफ्राव फानबोदोंमोन जेरै दाहाराफोर नोङो खबाइ जेखाइ दहाय जेखौ होनबाय आरो बेजों लोगोसे जुदिबा गथ'फोर उन्दु फुग्रा बेबायदिनो गख्राफोर बानायना गथन्दैफोरखौ जे फुथुग्रा बैसा खानानै आरो माबायाव बेजों लोगोसे दाहाराफोर थाबाय औवाजोंनो हेबो औ गोबां बुस्थु आरो बिदिनो औवा खौ बिदिनो दा औवाया माने
औ।
गोबां माने जोथोनबो लानांगौ। मोजां हाबोना बेनि थाखाय औ जुब जुब हायावबाबो बेयो जायो आरो नङा होमबा औ बेयो मोनसे दहला हा खुरखानाय जायगायावबाबो जागोन बेयो माने बेनो मोजां हा माने मोजां हायाव रावबो औवा खौ गायखाया आरोखि गाज्रि हायावसो औवाखौ गायो। दा नोंथाङाबो एसे बुंलाय औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो? नोंथांनि बायदिबा
नोंथाङा औ औ नोंथाङा जेरै आवगाय होनलांनाय बायदि जों ओ जोंबो औवाखौ बेयाव बाहायनायखो नुनो मोनो आरो नोंथांसो जेरै जोङो औवानि बैसां जेरै मैगं थाइगं गायोब्लाबो जोङो औवानि बैसांखौनो बाहायो आरो नोंथां। जेरै जोंनो थानो था खाय जोङो न'खौ जोङो बांसिनानो बयनिबो न'खौनो जोङो औवाजों बा सालायनायखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां गोदो औ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो जोङो औवा औवानि न'खौ नुनो मोनो आरो नों औवायानो जोंनि आंगो होनजायो बे औवाखौनो जों गासैबो खामानियाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो आखाइनि जेखाइ खबाइ बेखौ सानद्रै दाला बेफोरखौ हेबनोबाबो जोंनो औवाखौ नांगोन जेरै ना सानो थाखाय ख खखा, सेन बेखौ जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो नोंथां जेरै आवगायसो होनलांबाय नों नोंथाङा नोंथाङा जेरै जोंनो लेखाफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो मोननाय जायो। बिदिनो जोङो गासै बिथिङावबो औवा खौ बाहायनाय जायो आरो जेरै औवानि सां, नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै औवानि नि थारा जेरै सेखानि दान्थायावबो होनाय जायो खदालनि दान्थायावबो होनाय जायो आ औ आरो सि लामनो थाखाय जों बेखौबो दान्दा गायनानै सिफोरखौ औवानि दान्दायाव जोङो लामनायखौबो नुनो मोनो आरो नों थां आरो औवाखौ जोङो औ गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो औवानिफ्रायबो जोङो मै मैगंबो मोनो नोंथां जेरै जोङो औवा गाजा बेखौबो जोङो ओ जानाय जायो आरो नोंथां औवा मैयाव औवाखौबो जों जानाय जायो आरो औ औवायानो ओ औवाया जोंनो औ गासैबो खामानियावनो बाहायजायो जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि औवानि बेरा जोंनो ओ मानसिया ओ न' लुनो थाखाय जोङो होनांगोन ना बेरा बे खौ होनाय जायो आरो मानलि खुन्था गासैबो औवानि फ्रायनो जाजो जोबो आरो आरो जोङो औवाखौ गासिबो बिथिङाव बाहायजोबनो हायो आरो नोंथां जेरै नोंथाङा होननाय बाय दि औ जेरै जोङो ओ जेरै घारा हेबोब्लाबो औवाखौ नांगोन सान्द्रै, दाला, संग्राय बेफोरखौ हेबनोबाबो जोंनो औवा नांगोन आरो गोदोनि सुबुंफोराथ' जोंनिया औवाजोंनो गासैबो खामानिखौनो हेबोमोन आरो जेरै औवानि ओ ज जग्रा जेरै औवानिनो खामफ्लायबो बानायोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा। दानियाथ' गोबां औ प्लास्टिकनिबो ओंखारबाय नालाय ओ आरो औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो ओ दासिमबो औवानि। ओ न' लुनाय आरो दासि ओ दासान्दै औवानिनो जेखाइ खबाय हेबनायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नुयो जानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ नंगौ थारैनो दासिमबो जोंनिथिं नुयो माने संग्रायफोर हेबनानै फाननाय सान्द्रि दा बे सान्द्रि होनोना जायखौ बे सान्द्रिया थ' सिगांथ' जों गुबुन आरो गुबुन मुवा बेसादफोरजों बानायनाय जों नुवामोन नाथाय आथिखालाव ओंखारदों माने गोदान बेबायदिनो जाया गुनानि नेटजों सोंनाय ना बेनिबो सान्द्रि ओंखारदों आरो दा नुदों जोंङो बाजाराव ओ बेबो ओंखारदों ना थाय अब्लाबो गोदोनिफ्रायनो जे सोलिबोबायना माने औवा होनोब्लाथ' माने गुबुन बेमार जानायनिबो बेराम आजार जानायनिबो जेबो खोथा फैया दा लहाफोरा माने गोबां केमिकेल थायो बानायनाय जायो बेखौ केमिकेलजों नङा होमबा बेफोर गासैबो जोंनि देहानि थाखाय गोबां बेबायदिनो मोनसे उसुबिदा दा हायोब्ला जों बिदिनो औवानिफ्राय बानायनानै मोननाय जाया नेचारेलि जायो नंगौना नङा औ आरो माने बेफोरबायदि जों बिसोरखौ माने बेफोर बुस्थुखौ बायना नै जोंङो न'आव बाहायोबासो बै बानायग्रा मानसिफ्राबो थांनानै थागोन ना बिसोरबो बेखौनो लानानै फालांगि खालामो नालाय औ दा जों बिसोरनि बेफोर बुस्थुखौ बाहायालासिनो गुबुन गोदाव सोराव लबारनि मानि बुस्थुखौ जोंङो बायनानै न'खराव बाहायोब्ला बै रोंनाय मानसिफ्रा माने इन्टारेस्ट मोननाय नंङा आरो बेफोरखौ मावनो गोसो जानाय नङा अब्ला जोंनि लासैनो बेफोरो मानसि बानायनाय आगजुफ्रा जेखाय खबाइ बिदिनो मा होनो संग्राय सान्द्रै बेफोर गासैबो गोमालांगोन आरो औवानि बुस्थुफ्रा लासैनो नङाबा नंगोना नङा दा गोबां खम जालांनायखौ नुखादों माने जोंनि गेजेरावनो गोबां खम जालांनायखौ नुबाय बिदिनो माने मा होनगोन माने सिगांनि समावथ' गोबां बेफोरखौ बानायग्रा मानसि जोंनि बर' गामियावनो बर'फोरानो थायोमोन नाथाय आथि खालाव माने गुबुन मानसिफ्रा
गुबुन हारिनिफोरा ओ औ औ औ नंगौ नोंथां बिसोरथ' दानिया औ प्लास्टिकनि गुनानि बेफोरखौसो जोंङो बाजार गलाफोरावबो फाननायखौ नुसैयो आरो नोंथां जेरै जोंङो जेखाइ खबाय बेफोरखौथ' जोंङो ओ गोबांखौनो जोंङो नुयोब्लाबो एसे खम बिबांनि जोंङो हेबनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै ओ जेखाइ खबाइ हेबनोब्लाबो जोंनो गोबां औवा नांगौ जायो नालाय आरो गोबां ओ बेसे ओ गोबां सम नांगौ नालाय बेफोरखौ ओ एसे जोंङो खमायलांनायखौ नुनो मोनदों आरो जों नोंथां जेरै जोंङो गो दोनि समाव दैमाफोर बारनोब्लाबो जोंङो गोदोनि समाव आं बेफोरखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। दानि जुगावथ' बेखौबो जोंङो ओ ल' हा बेजोंसो बालायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां गोदोनि बायदि औवानि दालांफोरखो नुनो मोनला मानो एसे दैबाना जायो-जायोब्लानो ए बायो खुन्थाफोरा बे खायनो औ एसेम नुनो मोनसै आरो बेफोरखौबो नोंथां जेरै जों दा ओ नोंथाङा होननाय बायदि जोङो ओ गोबां ओ लहा बेफोर बुस्थुजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां गोदोथ' जोङो ओ जनाय जनाय सेरफोरखौबो जोङो औवानि रायदोंनि बेजोंनो ओ बेखौनो बाहायोमोन आरो बांस बांसिन गोदोनि सुबुंफोरा दानि जुगावथ' जोङो जनाय सेर खामफ्लायानो जा जोङो गासैखौबो प्लास्टिक बायनानै मोनजोबो नालाय ख खम बेसेनावनो बे जोङो ओ बेखौ ओ बाहायो आरो नोंथां आं सानो ओ औवानि ओ माल बुस्थुफोरखौ बानायोब्ल बाहायोब्ला जोंनि देहायाव बेमार आजार एसे खम जानाय नुनो मोनगोन होननानै नोंथां दासिमथ' जोंनि देहायाव दानि जुगाव बेमार आजारानो बांद्राय आरोना नोंथां औ औवानि फ्रायबो जोङो ओ औवा गाजा बेफोरखौबो जोङो ओ जोंनिनो अनला बेफोरावबो जों होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रै बेयावबो औवा औवा मेवाइ बेखौ होनानै जायो आरो औवा ओ औया जोंनो गासैबो होयो आरो जेरै औवानिफ्राय औवाखौबो जों जानो ह हायो आरो औवाखौबो जोङो थानाय न' आरो जोंनो ओ गासैबो बिथिङावनो औवाय जोंनो हेफाजाब होयो आरो नोंथां मदद जेरै औवा खौबो जोङो ओ आसार औवा मेवाइनि आसार बेफोरबायदिबो जोङो बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो औवा औवानि जोङो गासैबो खौनो जोङो बाहायजोबनो हायो गासिबो खामानियाव।
औ दे अब्ला नोंथां जोंहा समाबो बारलांबाय जोंनि बि सावरायनायखौ एवावनो दोनथ'नोसै नामा औ गोजोनथों
औ